हेलौ
हेलौ औ नोंथाङा फ्रि दंना?
ओं फ्रि नोंथां
अ होमबा जोङो दसे सम सावरायनो हागोन ना?
ओं हायो दे नोंथां
अ अब्ला जोङो जोंनि देहानि देहानि बागै जों सावरायनोसै जोङो मा जाब्ला ओ जोंनि देहाया मोजाङै थागोन ओ मा जाब्ला जोङो मोजाङै आराम माने हेल्थखौ मोजां लाखिनो हायो बैफोर जों दसे सावरायनोसै नङा होमबा
औ औ सावरायजागोन नोंथां
अब्ला ओम जोंनि देहानि बागै जोङो सावरायनो लाबाय ओ जायखौहाय जोङो जोंनि जानायाथ ओ नेचारेल बुंनो थाङोबा ओ जोङो ओंखामखौनो जायो नङा होमबा जोङो बा जिखिनि ओ ओंख्रि जायो जेरावहाय जोङो ओ गोबां रोखोमनि ओंख्रि ओ मैगं थाइगं जोङो लागायनानै जायो नङा होमबा बैफोरो जोंनि थाखाय माने जोंनि देहानि थाखाय बहुद मोजां आरो जायावहाय ओ जोंनि बांसिन मोजांसिन होनना बुङोब्ला जोङो ओ जेरावहाय न'आव मावनानै मोननाय एबा न'नि खेथि मावनानै मोननाय एबा ओ बाहेरफ्राव एबा दुब्लि फोथारफ्रावहाय जोङो नेचारेलि खानानै मोननाय जितु उदां फोथारावहाय खानानै मोननाय मुदि मुलि मेडिसिन होआलाबानो खानानै मोननाय बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ खानानै जायो ब्ला जोङो माने जोंनि देहाया मोजांसिन जायो होननानै आं सानो आरो अब्ला औ ओ नोंथाङा ओ नोंथाङा माबायदि जाब्ला जोंनि देहाया मोजां जागोन बेखौहाय सासे फोरमायनो हागोन नामा
औ नोंथां नोंथाङा जेखौ होनलांदों बेबायदिनो जेनेबा जोङो नेचुरेल मुलि जोंना नेचुरेल मुलि औ नेचुरेल हासार जेनेबा नेचारेल हासार होनना बुङोब्ला जोङो गोबोर हासार बा बोरमा हासार बोरमानि खिनि बोरमा खिनि हासार बेफोरखौनो जोङो बेफोरनि माने
बेफोरखौ जोङो गारना दोनबाथ हासार जाबाय नालाय बेफोराव फोनाय फोरखौनो जोङो जानांगौ आरो मैगं थाइगंखौ
औ
नोंथाङानो ओं नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जेनेबा जोङो न'नि बारिनि बा हाग्रानि मैगं थाइगं जोङो बेफोरखौ खुनथुमनानै जायो ब्ला जोंनि देहाया साबसिन थायो होननानै नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो नंगौ ओमफ्रायायो जोङो बायनानै जायोब्ला मा बांसिनानो जोङो मेदिसिन होनायखौसो मोनो नालाय जोङो दिनै लाब दिनै लाबोदों दाहाय मोनायावनो बियो सिवफ्लेगोन बेखौ जोङो मिथिखायो बायनानै जानाय मैगंखौ नोङा बायब्रब मोना जानांगौ आरो मेदिसिन होनाय मैगंफोरा माने बेबायदि जायो आरो देहानि थाखाय नोङो उदैखौल बुंहोगोन बेयो देहानि बा हेल्थनि था खाय मोजां नङा आरो बेमार आजार खोब थाबैनो सन्देर होयो आरो बेबायदि मेडिसिन होनाय मुलिया जोङो हाग्रायावनो मोननाय जेरै जोंना गोबां मैगं थाइगं दंना हाग्रायावनो मोननाय बिदिनो जारिनिफ्राय लानानै जो ग्लावरि मानामुनि माइसुन्द्रि जोङो गासैखौबो मैगं हिसाबै जों बाहायनानै जायो
औ औ
बारिफोराव दाबायदि बो जोङो थास बिबार थास आथिं थास बेदर थास बिथराय जों गासैखौबो जाजायो थासनियाव दा जोङो न'आवनो माने ओ फ्रेस फ्रेस मैगं गाव जानो आन्था नों फाथो मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा भिन्दि फान्थाव बेफोरखौ जोङो फानलौ जोङो गावनि आन्था जोङो न'आव माने गैयाबाबो जायगा गैयाबाबो माने एसेब्लाबो जों गावनि आन्था फोना लायोब्ला जोङो न'आव मोनजायो बे फोरबायदि फ्रेस फ्रेस मैगं बारिनि मैगंफोरखौ जोङो खानानै जायोब्ला देहाया बा हेल्था मोजाङै थायो होननानै आं सानो आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
औ त' बिदिनो ओमबा जोङो मा माखौ जाबाथाय जोंनि देहाया खोब खहा जायो होनना बुंबाथाय जों माने बेफोर मेडिसिन होनाय बायनाय बेफोरनो आरो
औ
आरो सिप्स गथ'फोरनि सिप्स जानाय बा जुस लोंनाय बेफोरबायदिबाथ' आरो चिप्सफोराबो माने ब दाना मोनसेबो मोजां नं खालाबा जुसफोराबो गासैबो सिनि होनाय सुगार फ्रि होनानै ओरैनो सायाव लिरो ओमफ्राय सुगार फ्रि नङा ओमफ्राय आरो गासैबो कालार एडेट खालामजोबनाय
बेफोरबायदिनि थाखायनो माने जुसफोराबो मोजां नङा जोङो दा गोलोम बो थोराव खोब जोङो जुस लोङोना स्प्राइदनिफ्राय लानानै जों बे बेफोरखौ लोंनो नागारै जों माने ओ जोङो न'वावनो बारियावनो जों नारें थायो नारेंनि नारेंखौनो सेबनानै जोङो सिनि गलायनानै नङाब्लाबो जों गुर गलायना माने लोंनो हायो आरो गुरफोरा माने मोनसे नेचारेल आरो फ्रेस बेफोरो
औ औ
बेहाय एसां मेडिसिन होनो हाया खुसेरनि गुरबाथाय खोब साबसिन जायो आरो नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ
अब्ला नोंथाङाहाय ओ जोंनि हेल्थनि बागै एबा जोंनि जितु ओ देहा मोजाङै लाखिनायनि बागै बुहुद माने ओ बैफोरबायदि ओ जिथु मैगं मैला इफोरखौ जानांगौ मा मा जानांगौ बैफोरखौ नोंथाङानो बुंलांजोबखाबाय जिहेतु जोंनि देहायावहाय माखौ जायाब्ला जोंनि देहाया मोजां जागोन अबा जोंनि देहाया माखौ जाब्ला ओ बेमार आजार जायालासिनो जोङो मोजाङै गोग्गो देहा लाखिनो हागोन दायो जोङो ओ मिथि मिथिबाय जे ओ जों जितु मैगं जायो आथिखालावहाय जोङो जितु ओ दुखानावहाय एबा बाजारावहाय जोङो मैगं बायना जायो बैफोर माने जोंनियावहाय बुहुत मेडिसिन एबा बुहुद अर किउ उम गासिबो ओ जितु केमिकेल होनानै जोंनि ओ मैगंफोरखौहाय फाननाय जायो आरो जिहेतु जोङो बै फोर मैगंखौ बायनानै जायालासिनो न'वावनो मोजां जितु बारि बा बागानफोर एबा बारि बाला एसे दङब्ला बैफ्रावनो एसे एनै माने मैगं फोरखौ गायना लानानै ओ ओ जेनेबा गोबोर हासार एबा बोरमा खि इफोरबायदि जिखुनु हासार जिथु नोङो ओ आथिखालावहाय ओ जिगाब सेवनाय एबा दाखोर सेवनायफोरजोंबो ओ बुहुत हासार जायो नङा ओमबा बिलाइ सेवनाय बायदिसिना सेवनाय ओइफोरखौ माने जमा जमा दोनथुमनानै नोङो ओ मेगं बायदिसिना आबाद मावनो हायो आरो। एसे एनैजों ओमबा एसे एनैब्लाबो आरो। बेनिखायनो ओ जोङो न'वावनो मैगंखौ गायनानै जों जानांगौ आरो जोंनि हेल्थनि थाखाय बुहुद आथिखालावहाय बैफोर मेडिसिन होनाय ओ जिथु मेगं फोरखौ जानानै जोङो आथिखालाव गोबां बेमार सोमजिनायखौ नुनो मोनदों जाय औ जोङो प्रेसार आरो हार्ट एटेक एबा बायदिसिना जोङो सुगार बेफोरबायदि जारला एबा जोङो मेदिसिन मेडिसिनफोरखौहाय मोनजाफ्लांनानै जोङो बुहुद माने देहायारि जेंनाजों जुजिनांगौनि गोनां जादों आरो आथिखालाव। बैफोरखौहाय जोङो मोजाङै एबा मोजां गोग्गो लाबोनो थाखायब्ला जोङो गिबियावनो जानाय आदारफोरखौनो जोङो मोजाङै जाग्रोनांगौ आरो जिखुनु जोङो बाहेरानि बुस्थु जेरैहाय नोंथाङानो बुंलांदों दहायो चिप्स एबा जुस बैफोरो आथिखालाव गोबां माने सोलिनो हमबाय जोङो दिनैहाय फुङाव सिखारब्लानो जोंहा गोबां मानसिफ्रानो ओ नोंथाङाबो मिथिखागौ जानांगौ ओ गाइखेर साहा एबा लिकुइद पाउदार जायखौ जोङो फुङावहाय साहा सिनि होनानै जों लोङो। बैफोरनि सायावबो जोंहा बैफोरखौ लोङोब्लाबो जोंहा बुहुद माने साइद एफेक्ट जानो हमो आरो आजिखालि जाय हक जोङो गेस्टिक होनो जायखौहाय गेस्ट्रिक गेस जायो बैफोर सोमजिनो हमो आरो। सानफ्रामबो लोङोब्लाथ' थ' नोङो माबा मोनसेबाबोथ' बे मेडिसिन होनाय नालाय बैफोरो सोमजिनो हमो आरो औ जाय हक ओमफाय आरो जोंहा जिथु सिनि होना लोङो जेरावहाय आथिखालाव सिनिफ्रावबो बुहुत माने गोबां केमिकेल लगायनानै फानो नङा होमबा। बैफोर केमिकेलफोरजों आथिखालावहाय गोबाङानो सा सानफ्रामबो फुङावहाय जेनेबा साहा लोङो। जयै जिरायनानै फुङावहाय मोजां मोनो होननानै खर'खौ साफा मोनो होननानै लोंनाय जायो आरो। नाथाय फारसेथिं नायहरोब्ला ओ जोंनियावहाय गोबां ओ सेनि एबा गोदै बुस्थु जानानै सुगार बायदिसिना डाइबेटिस जानाय जोङो गोबां नुनो मोनो आरो जेरैहाय जोङो हाथाइ गेस सेवनाय बेफोरबायदि हाथाइफोरनि प्रब्लेमबो जानाय नुनो मोनो आरो। जेरै दा जोङो ओ मेथाइफोरखौबो होननानै बुङोब्ला ब्ला जोङो ओ साहाजोंथ' जोङो आथिखालावहाय गोबां ओ जाग्रा मुवा एबा पेकेटनि बुस्थु जायो नङा होमबा। जेरै बिस्कुट बायदिसिना मोजां मोजां बुस्थु जायो खिन्थु नाथाय बैफोर बुस्थुफ्रा जोंनियावहाय आथिखालावहाय मोजां बुस्थु होननानैल' लिरनानै फाननाय जायो। नाथाय जोंथ' ओ नुहैया नङा होमबा। जेरावहाय बैफोरखौ मारै बानायनाय जायो जोङो बेफोरनि बागै जोङो जेबो खौनो मिथिया नाथाय सायावल' जोंनियावहाय स्लिम एबा मोजाङै नुथों होननानै जोंखौहाय दाम गोसा एबा दाम होनानै जोंनो फानहरनाय जायो आरो। बैफोरखौनो जोङो माने मोजां होननानै जों जायो आरो नाथाय जोंनियावहाय बुहुत देहानि सायावहाय बहुत खालामहैयो आरो बैफोरबो नाथाय बैफोरखौहाय ओ गोबाव समनि एबा सप्तायावहाय नोङो खेनसेफोर जाबाबो जेबो जाया आरो माने थायावहाय खेनसे जाबाबो जेबो जाया आरो कनटिनिउल' जानाङा आरो मानेहाय जोंनियावहाय सानफ्रामबो बुस्थुखौहाय नोङो सैमायानो हक ओ मेथाइयानो हग बैफोरखौ सानफ्रामबो इउस खालामबा जोंनि देहायावहाय ओ एसे इफेक्ट जानो नागिरो आरो जेरैहाय जोङो ओ सिनिनि अनगायै जोंहा मालाबा नोङो फुङावहाय संख्रि साहा लोंनो मोजां मोनोबा सोरबा इसे होनानै लोंनांगौ आरो बांसिनानो आरो नोङो जुदि संख्रि सायाबो इमान मोजां नङा माने संख्रि होनानै लोंनांगौआबो इमान मोजां नङा आरो ओरैनो सापाद गोजा होनानै लोंनांगौ आरो अब्ला जोंनि हेल्था माने ओ जिथु जोङो साहा लोंनायनि फ्रेस माइन्द बैफोरखौहाय माने मोजां जायो आरो माने जिहेथु जोङो बैफोरनि जितु संख्रिनियाबो संख्रियाबो जोंनियावहाय माखासे इफेक्ट खालामो फुङाव लोंनाङा होनो आरो बांसिनानो ओ बिनि खायनो जोङो ओ साफातजों ओ दैजों एसे गोबावैनो गोदौहोनानै जों बैफोरखौहाय होनांगौ आरो अब्ला जोङो ओ बैफोरखौहाय जोङो ओ जाय जायोब्ला बैफोरखौ जोङो मैगं-थाइगं न'आवनो ओ आबाद खेथि मावनानै जायोब्ला जोंनि हेल्था एबा जोंनि देहाया मोजाङै थागोन होननानै आं बेफोरबायदिखौनो सानो आरो अब्ला नोंथां जोंनि टाइमाबबो जाना फैबाय नोंथाङाव गोजोननाय थाबाय
औ गोजोनथों दे नोथां एसेनोसै